औ खल हरनायनि जाहोनानो मामोन नोंथां
ओ गिबि गिबियावनो गोजोन बिलिबिनि मोनाबिलिनि गाहाम हामलनायखौ जासिगोरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो
ओ नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
नोंथाङा आनो दान्दिसे सम होनो हायोब्ला नोंथांजों आं इन्टारनेटनि सोमोन्दै एसे सावरायगौमोन नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना औ दे होमबा जागायदो नोंथां
औ गिबियावनो आं जागायग्रोनोसै औ इन्टारनेटआ गोदान मुलुगनि मोनसे देरसिन दिहुननाय बियो जोंनि औ सानफ्रोमबोनि जिउनि मोनसे गोनांथार बाहागो जानानै फैबाय नंगौना नोंथां
औ औ
औ दिनै जों इन्टारनेट गैयालासे जिउनि बाथ्रा साननो
हा साननो हानाय गोब्राब मानो होननानै बुङोब्ला बियो जोंखौ सोलोंथाइ फालांगि रंजानाय बायदिफोराव हेफाजाब खालामो नंगौना नोंथां औ बेजों लोगोसे इन्टारनेटआ फरायसाफोरनि थाखायबो जोबोर गोनां मानो होननानै बुङोब्ला इन्टारनेटनि जोहैनो जों अनलाइन क्लासफोराव बाहागो लानो हायो बेजों लोगोसे जों सोलोंथायारि भिडिय'बो नायनो हायो नंगौना नोंथां औ बे इन्टारनेटनि थाखायनो जों सोलोंनायखौ गोरलै खालामनो हायो आरो जेनेबा फरायसाफोरा जौगानाय गियान आरजिनायाव गोबां मदद मोनदों इन्टारनेटनि थाखायनो नंगौ ना नोंथां औ इन्टारनेटआ जेनेबा फोनांजाबनि थाखायबो गोनांथार नंगौना नोंथां
औ नंगौ
औ जेरै जों इमेल हरो भिडिअ' कल खालामो आरो जेनेबा गोजानाव थानाय लोगोफोरजों एबा न'खर फोरजों जों सावरायनो हायो
आरो जों दाबसे जायगायाव थाङोब्ला जों मिथियै जायगाखौ जों इन्टारनेटनि जोहैनो जो ङो सार्च खालामनानै नायनो हायो नंगौना नोंथां
औ नंगौ
ओ जेनेबा जों गुबुन ओनसोलफोराव जों बेरायनो थाङोब्ला जोंनो रुमनि गोनांथि जायो जों बे खौ इन्टारनेटनि जोहैनो बुकिं खालामनो हायो नंगौना नोंथां औ बेजों लोगोसे इन्टारनेटआ रंजानायनि सुबिदाफोर बो होयो नंगौना नोंथां
औ औ
ओं जेनेबा जों लोगोफोरजों जयैनो सावथुन नायनो हायो आरो गोबां रोखोमनि देंखो खोनासंनोबो हायो नंगौना नोंथां
औ नंगौ
औ जेनेबा जों आरो माबा मोनसे मिथिनो लुबैब्ला अब्ला जों बेखौ खम समावनो अनलाइनाव नागिरनो हायो नंगौना औ दानि जुगाव आरो गोबां आरो खौरां बिलाइ नायला नंगौना
औ औ
मानो होनोब्ला जों जेनेबा इन्टारनेटनि जोहैनो जों ससियेल मिडिया अनलाइनाव जों नायनो एबा नुनो मोनो आरोना नंगौना नोंथां औ इन्टारनेट दिहुननायनि उनाव जोंनि जिउआ गोबां गोरलै जादों नंगौना नोंथां
औ औ
औ जेनेबा जों रांखौ सापस हमना ला जों रांखौ जेनेबा बेंकआव थाङाला सिनो न'निफ्रायनो न'आव थानानै हरनो हायो गुबुन सासेनो नंगौना नोंथां
औ औ
बेजों लोगोसे आरो गोदो लाइजाम लिरनानै लोगोफोरनो हरनो गोनां जायोमोन नंगौ ना
औ औ
औ बेयाव जोंनिया गोबां सम लायो आरो जेनेबा बायसान्स जेनेबा फुलावनो एड्रेसफोरा मोनसे फिसा भुल जाब्लानो सहैयामोन नंगौ ना
औ औ
औ ना थाय दा जों सेकेणडनि गेजेरावनो जेनेबा इन्टारनेटनि जोहै जों हरनो हायो नंगौ ना
औ औ
जेनेबा राय्लायनोबथ' हायो जोङो
औ
औ आरो बेजों लोगोसे इन्टारनेटनि थ' गोबां मुलाम्फाफोर दं नाथाय बेनि गेजेराव गाज्रिबो दं आरोना नंगौना नोंथां
औ नंगौ नंगौ थारैनो नंथारगौ
जेरै जों इन्टारनेट थायोब्ला जों बांद्राय अनलाइन अनलाइन सम हंगार हरो नंगौ ना
औ नंगौ
जायनि जाहोनाव जोंनि देहा जोंनि सावस्रि बेयाव जों गोहोम खोख्लैयो इन्टारनेटआ नंगौना
औ औ।
औ आरो बे जों लोगोसे गोबां सुबुंफोरानो ससियेल मिडिया आरो अनलाइन गेमफोर बांद्राय गेलेनानै हुदा खालामना लायो। नंगौना?
औ नोंथां नोंगौ।
औ। बिनिफ्राय जों गोजान जानांगौ एबा जों इन्टारनेटखौ जानला मोनला इउस खालामनाङा आरोना नों
औ औ औ।
औ। आंनि बुंनाया बेखिनियानो दा नोंथाङा इन्टारनेटनि बागै एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
जेनेबा बिनि मोजां गाज्रि नोंथाङा जि हायो एसे फोरमायना होदो।
आं गिबियावनो मोजांनिफ्राय जागायग्रोनसै ओ इन्टारनेटआ गोदान मुगानि बिगियान आरो बेरोंदामोननि मोनसे देरसिन दिहुननाय होननानै बुंजायो।
औ।
ओ बे मानसिफोरनि जिउ सोलोंनाय खामानि मावनाय आरो रायज्लायनायनि आदबखौ सोलायबाय ओ दिनै मुलुगनि लाख लाख सुबुंफोरा सानफ्रोमबो गुबुन गुबुन थांखिनि थाखाय इन्टारनेटखौ बाहायो नोंथाङाबो मोनसे ओ गावनि माबा मोनसे थांखिनि थाखाय इन्टारनेटखौ बाहायो जानांगौ।
औ उम बेयो गुबुन गुबुन हादरनि सुबुंफोरखौ सेकेन्डनि गेजेरावनो खारिटिउखौ मोनहैयो ओ बेबादि गोबां मुलाम्फानि थाखाय इन्टारनेटआ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि मोनसे ओ गोनां थार बाहागो जाबाय आरोना नोंथां।
औ।
ओ गोदोनि समाव सुबुंफोरा गावनि आंगोफोरसिम सहैनो थाखाय लाइजाम लिरनो हरनो गोनां जायोमोन बेखिनिखौथ' नोंथाङानो एसे फोरमायना बुं होखा लांखादों। ओ आथिखालाव इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंखौ इमेल ससेयेल मिडिया आरो मेसेजिं एप्सनि गेजेरजों गोख्रैनो खौरां दैथायहरनो हायो। ओ बुहुमनि जायखिजाया जायगायाव थानाय लोगोफोर आरो न'खरनो भइस कल नंगाबा भिडिअ' कल खालामनो हायो। आरो बबेयावबा थांनायाव हर थानायनि गोनांथि जायोब्ला जों न'आवनो थानानै ओ इन्टारनेटनि जोहै ओ हटेल बुकिं बा बबेयावबा थांब्रबनो गोनां जायोब्ला फाइ ओ फ्लाइट बुकिं बा ट्रेन बुकिं खालामनानै दोननो हायो।
औ।
ओ नोंथाङाबो दानि एसे फोरमायलांखादों बेखिनिखौ। ओ इन्टारनेटआबो ओ खारिथिनि मोनसे गोहो गोरा फुंखा। ओ फरायसाफोरा ओ फरायसाफोर फोरोंगिरिफोर आरो रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा बेखौ मोनफ्रोमबो आयदानि गियान मोननो थाखाय बाहायो आरोना नोंथां। ओ सोलोंथायारि वेबसाइट अनलाइ बि अनलाइन बिजाब बाख्रि आरो दिजिद टेल बिजाबफोर फरायसाफोरखौ गोदान आयदाफोरखौ सोलोंनो आरो गावसोरनि फरायसालि नि ओ मावथांखिफोरखौ आबुं खालामनायाव मदद होयो आरोना नोंथां
औ
औ सुबुंफोरा गावनि न'निफ्राय ओंखारालासिनो सोलोंथायारि भिदिअ नायनो हायो नोंथाङाबो बेखिनि दानि एसे बुंलांखादों ओ अनलाइन क्लास फोराव बाहागो लानो हायो आरो गोदान रोंगौथि जौगाहोनो हायो आरो नोंथां
औ
ओ इन्टारनेटआ सोलोंनायखौ बांसिन सोलायस्लु आरो मोनथावना खालामदों बेनि गोबां ओ मुलामफाफोर थासेयावबो इन्टारनेटनि माखासे खहाफोरबो दं जेरै ओ इन्टारनेटखौ ओ बांद्राय गायसननायनि जाहोनाव जोंनिया गोबां बेरामफोरबो बांबोदों जेरै दाउ थैनाय बेमार जानाय बायदिसिना बेबायदिनो बेराम जादों मानो होनना बेखौ जों खमायनोब्ला जों इन्टारनेटनि जा गाय सनाय बे गायसननायखौ खमायनांगोन आरो सिगांनि जा टु जि थ्रि जि बेफोरखौ जोङो फिन लाफिननो हायोब्ला जों बेनिफ्राय बारग'नो हागोन होननानै सानो
औ नंगौ नोंथां
दा इन्टारनेटनि बांद्राय बाहायनाया समखौ ओरैनो गारहोनो हागौ आरो देहायारि मावसारनायखौ खम खालामनो हागौ खायसे सुबुंफोरा ओ ससियेल मिडिया एबा अनलाइन गेमनि फाग्ला जायो नोंथाङाबो एसे फोरमायलांखादों बेखिनिखौ ओ जुदि सु बुंफोरा नांगौ रोखोमै अनलाइन रैखाथि आदबफोरखौ मानियाब्ला एबा गावारि ओ खारिथिफोराबो खैफोदाव गोग्लैनो हागौ बेनिखायनो बाहायगिरिफ्रा गावारि फोरमायथिफोरखौ सेयार खालामनायनि समाव सांग्रां जानांगौ आरो गोख्रों पासवर्ड आरो ओ रैखाथि गोनां वेबसाइटफोर बाहायनांगौ बेफोरनि फारसे नोंथाङा मायबा मोनसेफोर बुंनो सानो नामा?
औ दा नोंथाङाथ' बुंलांखाबाय जों जेनेबा बेखौ मोजाङै बाहायनांगौ बाहायनाया जोबोद गोनां मानोना बिनिफ्राय जै साइबार क्राइमबो जानो हागौ
औ औ।
औ इन्टारनेटआ इन्टारनेटनिथ' गोबां खाबुफोरबो दं होननानै जों दहायनो सावरायखा बाय
औ
औ जेनेबा बिनि गाज्रि खहाफोरखौथ' जों सावरायखाबाय। जेनेबा गाजि खहायाव मा माया गोलैयो जेनेबा जों बांद्राय अनलाइन थानो नाङा जेनेबा बांद्राय इउस खालामनाङा इन्टारनेटखौ
औ औ।
औ आरो नोंथाङाबो जे बुंबाय इन्टारनेटआ मोनफ्रोमबो ओनसो सोलावनो गायसन जाबाय बिनि जाउनाव जोंनिया गोदोनि जेनेबा दाउ एम्फौ बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनला। बिफोरो इन टारनेटनि थाखाय थैलांनो हमबाय एबा जोबस्रांलांबाय। बायदि रोखोमनि मानोना दानि जुगावथ' टुजि थ्रिजि नंला दाथ फाइभजि जाबाय नालाय।
औ औ।
ओमफ्राय रेडिसना जोबोर गोख्रैथार बेनि थाखायनो जेनेबा दाउ अमा बायदिसिनाफोरा औ बिदिया थैलांनो हमबाय औ। आरो इनि मुलाम्फाया जों दा जों दा सानैजों सावरायगासिनो बेबो इ न्टारनेटनि जोहैनो जादों औ बियो जोंनि मुलाम्फा।
औ औ।
औ।
दाथ नोंथां ओ समाबो जाबाय।
औ नोंगौ।
ओ नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों।
औ नोंथां नोंथांजोंबो सावरायना जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
ओ आसा खालामो नोंथांजों फिन खनसे ओ सावरायफिननो मोनफिनगोन होननानै
औ आंबो आसा खालामनाय थाबाय नोंथांनिसिम जाहाथे जों इयुनाव सावरायफिननो मोनगोन।
ओ